हे
हेल'
अ मा खबर? मा खाम दो? मा इस्कुल इलाय फरायसालि बुं फरायसालि।
नों मा खालामबाय थादो?
आं उन्दुना दों। आंबो खामानि मावनो नागिरदो। सेथ्ला सिबनो नागिरदो।
नोंसा माय गायोना गाया?
माइ गायो। जोंहा नोंसालाय गायोना गाया?
जोंहा गायगोन रबबाराव गायगोन जोंहा।
मा मा माइ गाय'? माइनि नामफोर खोन्था। नङाबा आं खोन्थानोसै।
दे खिन्था होमबा।
आइजुम माइ, माइ मोथि माइ मासुरि गोदान गोदान जादनि गोदान गोदान रो रोखोमनि गोदान गोदान ओ माइनि नाम ओंखारदो। उम बंग' बन्धु मासुरि अनजना दे नोंबो खोन्था मायबा नोंसा मा मा मैगं गायदो? खोन्था गोथां मेगं
जोंहा लेस्रा गायदो। फानलु गायदो।
इनिफ्राय -
हाइजें थास' थास' बिबार फानबाय जोंहा थास' बिबार मोनसोदो
थास' बिबारनि दामा दा नैजिबा रां मुसासेयाव आं बिखनो फानहैबाय थायो बेलासे बेलासियाव ओमफ्राय अमा बेदर बायना लाबोयो जों आं
नोंथाङा अमा बेदर जानो मोजां मोनो।
अमा बेदर जायाबा मा जागोन देनाय
अमा बेदर नोङाबा थांनानैनो थानो हाया मानसिफोरा
ए। बिदिसो नामा आं हले जाया अमा बेदर मानो होनबा अमा बेदराव बिराद मेजेम थायो मेजेमा मानसिनि देहानि थाखाय मोजां नङा। बांद्राय जायोब्ला उम उ नोंथाङा गोथां मैगं जायो ना जाया?
जोंहा जायो लाइ जायो लाफा जायो।
लाइ लाफखौ माबे बोथोराव गायो।
मेसें बोथोराव गायो।
एसेम बर'फोरनियाव मा मा बोथोर दं?
मेसें बोथोर दैज्लां बोथोर गोजां बोथोर दुफां बोथोर।
उम। दा मा बोथोर सोलिगासिनो दं?
दा दैजालां बोाथेर सोलिगासिनो दं।
उम। नोंथाङा फरायसालियाव मा मा ओ साबजेक्टखौ मा होनोमोनबा? मा मा आयदा फोरोङो?
आं फरायसालियाव सानखान्थि आयदा आरो बिगियान आयदा आरो सावगारि आरो समाज बिगियान बिदिनो गासैखौबो फोरोङो आं गथ'फोरखो
मोजाङानो।
ओमफ्राय नोंथाङा ओम बेरायना मोजां मोनो ना मो मोना।
मोनो मोनो आं माबायाव थांनो नागिरदो दा दै दैज्लां बोथोराव माइ गायनाया जोब्बा आं दा आलि दाननाया जोबनायनि उनाव हाजिरा लिंना माइखौ गायना लासिगोन बिनि उनाव आं मोनसे जायगायाव थां थांनो सान्दों आरो दा गोलोम बोथोरनि बन्द'आव
ए गोलोम बोथोरनि
नोंथाङा मा एसेबांसो रां खरसा जागोन बायदि बिदि सानो आं थांबा जुदि
उम नोंनि
आं माने शिलं आव थांनो नागिरदोंमोन
उओम नोंनि जानथायाइनि हिसाबावसो जागोन नों बेसेबां गोजान जानथायाइ हान्थिगोन माजो थांगोन ओद बिदिजों रायलाय नांआ
औ
उम मार रायलाय थाव थाव एख रायलायथाव नामा ए नों खदम
नोंनि नोंनि फरायसालिया नोंनि कलेजआ माला जोबनाय माला न'आव फैनाय नों
आङो जि खालाराव फैदो
ननि
अ आंजादा जोब जोब नायखाय आखाय न'आव फैबाय बेनिफ्राय मास मोनसे दान मोनसेनि उनाव खुलिगोन होमबाना आरो थांफिननांगोन फरायसालियाव फरायसालिमायाव कलेजखौ फरायसालिमा बुङो
नों न'आव फैना माबायदि मोनदों
मोजां मोनदो गावनि न'आव थानानै बयबो मोजां मोनखायो मालायनि जायगाया जेसेबांनो मोजाङानो जा न'आ न'आनो जाखायो गावनि जायगाया मोजाङानोखा जेब्लाबो
बिदिसो नामा नों सहराव थानो मोजां मोना नामा
आं मोजां मोना आं सहरनि सहरनि खायसे बे दावराव दावसिखौ खोनासंनो मोजां मोना मनिख गामया साबसिन
दसं सहरावसो थानो मोजां मोनो।
सहराव दावराव दावसि आबहावाफोरानो गेब्रुंनाय उखुन्दैफोरजों साग्लोबजोबनाय गारि मथरनि दावरावजों साग्लोबजोबनाय। आबहावा गेब्रेंनायनि थाखायनो मोजां थां। खोननो मोना।
जोंनि गामि आरो जेबो गैयाना दावगानाय नङा मोजां नङा। मानो होनबा सहराव थानाय मानसिफोरा बहुत सैथांजों सैथान जायो जोंनि गामियाव थानायफोरा आरो जाम्बा जाथा जानानै थायो।
जाम्बा जाम्बाबो जोंनि गामिनि आबहावाया मोजां आबहावानि थाखाय आं मोजां मोनो गामिखो सोहोराव नों गासैथिंबो लेथ्रा गाज्रि मुवा गोजा बबेथिंबा दाखोर दाला गारनाय नुब बबेथिंबो आमायबा आमायबि सेवना थानाय रावबो गावनि जायगा होनना साना सुबुंफोरखो गावनि होननानै साफा खालाम लेथ्रा लेथ्रि गारना दोनो। गामियाव हले आंनि नोंनि सानलाया रावबो। बिफां लाइफां थानायनि थाखायनो बाराबो मोजां जायो हां‌लानो अक्सिजेन थोजासे मोनो। गाज्रि मोनामनायखो दंफां लाइफांआसो लायो। सिरि थानाङा नो से नै फरायदो बर'नि ओम अनजिमाफोरखो रायखां।
से नै थाम ब्रै बा द' स्नि दाइन गु जि इनि उनाव मा जायो? मा जायो? बारा गोबाव सिरि थानाङा। खोना लानो। मा होनदों?
उन्दु उन्दु दाननायदे बारियाव।
आं हाग्रा सन्नोसैसो फुलबारि। मैयाबो सनदों कतत' बुरजा। उम। आं मैयायै फुलबारिखौ सनदों सननानै साफा खालामदो फुलबारि फुलफोरखो आङो बिबारफोरफोरखो मोजां मोनो नालाय बिबारखौ दोननो थाखाय जायगा साफा खालामदो आरो आं टाबबो बिहरदो दो अनलाइनाव। बिमानि फैसा लानानै।
बेसेबां बेसेननि? नों ताबा बेसेबां बेसेननि लाखो?
सेजौ स्निजि रां।
दे होमबा दो
दे होमबालाय। होम। औ दानबाय आं।